अ हेल' नोंथाङा खोनादों ना? अ बिदिब्ला आङो ओ नोंथाङा बोरैहाय दङ?
मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथाङालाय?
अ आंबो मोजाङैनो दङर' नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोन से आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा
औ औ सम दों दे नोंथां रायज्लायजागोन।
अ बिदिब्ला जोङो बैसागो फोरबो आयदानि सायाव एसे सावरायनि नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां।
होम। ओ बिदिब्ला गिबियावहाय आङो बैसागो फोरबोनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायना होनि नोंथाङा खोनासंलांनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां दे बुंग्रोलाय
अ ओ बुंनो थाङोब्ला बैसागो फोरबोआ जों बर'फोरनि थाखाय जेनेबा जोबोद रंजाथाव फोर बो मोनसे फालिजानाय मोनसे फोरबो आरो नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलाव मान माने बैसागुखौ जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ मोननै बाहागो ओ राननाय जायो। जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो उम बेबादिनो जोङो मोसौखौ मोसौ बैसागआवथ फिनाय जायो मोसौखौ जोङो बैसाग दाननि अ सैथ्र दान थि सानाव माने जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोंहा गोबां फिथाइ सामथाइनि गोनांथि जायो। जेरैहाय ओ फाइनालाव हालदै दिग्लिलिटि फान्थाव बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरखौ माने जोङो मोसौ थुख थुखैनायनि सानसे सिगाङावहाय, जोंहा बुथुमनानै लाखानाय जायो आरो जोङो जेब्ला मोसौ थुखैगोन बे दिनखालि जोंहा फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रांहै बे फिथाइ सामथाइफोरखौ मोनसे आइजेंआव लानानै हानाय जायो आरो जोंनि फोराव बेखौ माने मालाबो सुनाय जायो आरो।
औ नोंगौ।
थाङोब्ला जोङो ओ बेबादैनो जोङो मोसौखौ फोथार एबा जाम्फै नाला फोराव जोङो थुखैहैनाय जायो। ओ ओमफ्राय बेबादिनो जोंहा मोसौखौ थुखै थुखैनाय समाव मोनस जे गोदोनिफ्रायनो सोलिनाफ खुगा मेथाइ दंखायो। नोंथाङा हयथ बेखौ मिथि जानांगौ जेरैहैय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेबायदि मेथाइया मानो जोंहा गोदोनि फ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि मोन से ओ नेमखान खान्थिखा ओ आरो जोंहा मोसौ खौ बेबादि थुखैनाय समाव जोंहा मोसौनो फोथाबो फुननाय जायो।
औ फोथाखौ फोथाखौ बोरैहाय बानाय जायो नोंथाङा एसे
अ अ जोंनि ओनसोलफोराव नों औ फोथ फोथाखौ माने बे मोसौनो फुननाय फोथाखौ माने जोंहा ओ जेब्ला बे हांगार जायखौ खौ बुंङो जोङो थौ एबा ओ खान्था बेफोर साराय फोरमाय माने हांगारखौ माने थाव गुबैजों लगायनानै फोथा फुननाय जायो आरो बे फोथाखौ औ मानो फोननाय जायो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय माने जेब्ला जोंङो मोसौफोरखौ माने हाग्रा बारियाव होनानै जेनेबा हगारनानै हरबाथाय जोंहा माने जेन मोसा लख्राफोरा जाया। न'आव मोजांयै मोजां मोजांङै मो-मोनफैफिनो होनना माने गोदो गोदाय आबै आबौनि दिननि मानसिफोरा माने मोसौखौ बेबायदि फोथा फुननानै फाख्रा खालामना हरनाय जायोमोन आरो। जेनेबा न'आव मोजां मोजां सफैथो बेफोरबायदि होननानै ओ बुंनो थांङोब्ला बे बेसे सागा बैसागोआव जोंङो मोसौखौ जि दिनखालि थुखैगोन बे दिनखालि माने जों मोसौखौ उदांङैनो हगारस्राना होनाय जायो बुंनो थाङोबा जोंनि ओनसोलफोराव बैसागुखौ जोंहा ओ सानस्नि दिनहालागै माने ओ रंजानाय जायो रंजा बाजा खालामनाय जायो आरो। आरो जोङो बैसागु खौ जोबोद रंजा बाजायैनो दिनखौ हगारहरनाय जायो। जों बे बैसागु मोसा नायाव ओ आरो जोंनि बैसागोनि सेथि खालाराव जोंहा गामिनि रायजो राजाफोरखौ लोगोसे जोङो जोंनिख्रुइ गिदिरफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बोर लानाय जायो। आरो उन्दैफोरखौ। जोंहा गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिनाय जायो आरो ओ थिख बेबायदिनो जोंहा बे बैसागु समाव मि थिंगानिफ्राय मोननाय गोखा गो फोर मैगं थाइं मैगं बायदि रोखोमनि मैगं जानाय जायो आरो नोंथां बे ओ मैगंफोरा जाबाय जेरै खुंखा दिंख खिया ओ थारायखान्दा मिथ थिंगा मोना जि मैगं थाइगं ओ सेजौ से मैगं थाइगं फोर खौ मानेज जोंहा जानाय जायो आरो गंफोरखौ मानो जानाय जायोब्ला जोंहा माने जोंनि देहायाव बेमार आजारफोरा जिया सानाय सुनायफोरा जाया बेनि थाखाय जोङो जानाय जायो आरो
ओं
ओ बुंनो थाङोब्ला जों बे बैसागो मोसानायाव उन्दैनिफ्राय लाना गेदेरसिमहालागै जे माने जबोद रं जा बा जा मोसा जानाय जायो ओम बेयाव जोंहा मोसानायाव दख हिनजावफोरा दखना गोमो फास्रा गोजा बेबायदिनो गोजा गोजानथ थागोद जा बेबायदिनो देलाय मालाय माने जोंङो साखोन जाय माने बैसागु मो जानो थांनायज जायो आरो बे बैसागो मोस जोंहा गोबां रोखोमनि दामजु फोर लानाय जायो जेरै खाम सिफ फुं जथा सेरजा लोगोसे औवानि थरखाखौथ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ। बेबादि थरखाखौ लाना जोंनिया माने गोसो होसार रं जा बाजा खालामनाय जायो आरो ओ बि बिदिब्ला नोंसोरनि नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागुखौ बेबादिनो गाजा गोमजायै फालियो नामा फोरमायनो हाग
औ नंगौ नोंथां जोंनियाबो बिदिनो सैथ' दाननि जोब था खालारावथ मोसौखौ थुखैनाय जायो नङा होमबा। बेवहाय नोंथांआ जेरै बुंदों बिदिनो बिदिनो बुंलांनाय बादिनो जोंफोरनि गामियावबोहाय जेरै एक थारिखहाय माने बे गेदेरफोरखौ माने मान बावनानै बिदिनो खुलुमनाय जायो आरो। आरो बेदिन खालि माने थ जेनेबा जों सिजौ न जायखौ बर'फोरनियावथ थाखायो। बांसिनानो बेखौ माने बेवहाय औ बेखौ माने जोङो बाथौ दुमनानै माने बे हालि आलारि बाथि फोजोंनानै बेवहाय जोङो थोगि होनानै आफेल आंगुर बायदिसिना होनानै जोङो बेवहाय माने थोगि आफा बोराइ बाथौ माने खुलुमो आरो बेदिनखालि‌। बे खालिनो बे दिन खालिनो माने जोंनि गामियाव बाहाय मोसायो। उन्दैफोराबो उन्दै गथ' गथाइफोराबो ज लोगो नांनानै आरो सेंग्रा सिख्लाफोराबो आरो बिदिनो बोराय बुरै नाथाय जोंनि गामियाव बेहाय माने आगोल जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरखौ लाना मोसादोंमोन नाथाय थाय आथिखालाव माने बक्सखौसो लानानै मोसायो आरो जोंनि गामियाव बां सिंखौनो बिदि नु नुनो मोनदों आङो गोदो जेरै नाथाय एसे खम जाबोबाय आरो। जेरै आगोलथबला बेफोर लाना मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव बिदि मोसानायखौ नु नुबांला आरो बिदि।
औ नंगौ नोंथाङा बुंनाय बादिनो बुंनो थाङोबा जोंहा माने गोदो गोदाय माने खुगाजों खुगा खननानै म माने अबेबा दंफां साया जेनोनि बेबादिफ लांदां फोथार राव माने खुगाजों खुगा खननानै माने गावजों गाव रंजानायखौ बांसिनै नुनो मोनोमोन नङा होन ओ माने आथिखाल जोङो बांसिनखौनो माने जोबोद ओ एडिअ' रेकर्ड बायदिसिना टेपफोरदो माने बांसिनै मोसानायखौ नुनो मो ओमफाय आरो बुंनो थाङोब्ला माने आथिखालाव हौवाजों हौवा गोदोनि बादि बेफोरबो मोनसे मोनफा मोनफा जोंनि थाखाय जोबोद फाराग थि। होननानै बुंनांगोन आरो बुंनो थाखाय। थाङोबा जोंहा माने। ओ गोदोहाय जोंहा जेबो बेबादि प्रग्राम बायदिसि लानाय जायामोन आथिखालाव जोंहा दाबावैसो माने जोंनि खाथ खाथि खाला ओनसोलफोराव माने ओ प्रग्राम जायखौ बुङो बैस लोगोजों लोब्बा लानो खुंजानाय बेबादिखौ खुंनाय खौ नुनो मोनो। ओ नों नोंथाङा उम आथिखालनि बैसागु आरो गोदोनि बैसा माबाददिहाय फाराग नुनो मोन्दों गोदोहायथ बेबायाददि स्टेज प्रग्राम बायदिसिना खालामनाय जायामोन आरो आथिखालावथ बेबायदि खालामनांगौ जायो नोंथाङा बेफोरनि बागै मा बुंनो सानो।
गोदोथ बिदि गैयामोन नाथाय दा आथिखालाव बिदि माने बिदि खुंनानै बांसिन दावरावखौसो जानाय नुनो मोनो आरो। बिदिनो औ बिदि लोंना जाना बिदि। बिदिनो दावराव खालामो मानसिफोरा बिदिनो बुलाय सुलाय बिद बिदिनो आरो गोदोनि मानसिफोरा बांसिन ज जयै मिलायलायनानै थायोमोन नाथाय आथिखालाव एसे दावराव जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदि
औ नंगौ नंगौ नोंथाङा बुंनाय बादि बे बादिनो मानो होनबा जोंहा थेवब्ला अब्लाबो। मानो जोंहा बेबायदि थोस प्रग्रामफोराव जों गोबां गियान बुथुमनो हायो। जेरैहाय जोंहा उन्दैनिफ्राय लाना गिदिर। सिमा लागे माने बेहाय साव बै बोननाय लोगोस जे मोसानाय बादाज्लायनाय रो जाबनाय खेला गेलेनाय बेफोराव माने जों गोबां बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। जोंहा बिफोरनिफ्रायबो माने जोंहा उन्दै उन्दैफोरा माने गोबां गियान बुथुमनो हायो आरो ओ थिक बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोराव माने देंखो गिरि रोजाबगिरि लाबोनाय जायो आरो आथिखालाव उम ओ माने जोंङो जोंहा ओ बेबायदियाव गोबां रोखोमनि ओ दाब दाब जायगानि खाथि खालानि मानसिफोरा माने बेफोर अडिअ' रेकर्डफोरदों माने जोबोद रंजानाय नुनो मोनो आरो आथिखालाव माने गोदोहाय बेबायदिखो अ बेबायदिखै नुनो मोना मोन माने गोदो बांसिनै बिफां सायाफोराव अबेबा लांदां जायगा फो फोथारफोराव माने बेबायदि गाव जों गाव खुगा मेथाइ खननायखौ बांसिनै नुनो मोनोमोन, माने ओ बेफोरबादि खालाव मोनसे मोनसे जोबोद फारागथि आरो बुंनो थांङोब्ला
औ नोंगौ नोंथां।
बिदिब्ला दाथ' जोब गाजा गोमजायैनो बैसागु फालियो आरो गोदोहाय मा बादि फालिबानांगौ नोंथांङा बेनि बागै मा बुंनो सानो इयुनाव
औ बिदिनो जेरैहाय माने दा फालिबोदों माने बिदिनो जोंनि बर'आ माने बर' हारिनि जेरै कालसारा माने थांनानै थाबाय थाथों आरो बिदिनो जेब्लाबो इयुन समसिम उन्दै उन्दैफोराबो बिदिनो माने जोंफोरनि गेदेरनिफ्रायनो। सोलोंलांथों बेखौ आं सानो आरो। जि जेनोबा जों दा माने बिदि बैसागु समाव रंजानानै जेरै जों खाना जायो लोगोफोरजों ज जयै रंजायै बाजानानै बिदिनो नोंथांमोननि जा माने बेवहाय ओरैनो सातदिनसो मोसायोना ना सानबा बेफोरबायदिल मोसायो नोंथांमोननिजों?
अ अ अ उम बिदिब्ला नोंथां खोनासं अ दे दे बुं नोंथां माब बुंदोंमोन नोंथाङा
माने बे साद दिन लासे माने जोंफोरथ' मोसायो न' बैसागोखो, ओ जेरैहाय नाथाय जोंफोरनि जाबिद बिदि सानबा बेफोरबायदिल मोसायो नों
अ -अ- अ, ओ नों-नोंथांङा सोंनाय बादिनो आं फोरमायनो सानदों दि जोंनि ओनसोलफ्राव मा माने ओ जेब्ला जों मोजौ मोसौ थुखै खांबाय बेनो सेथि साननि उनाव उननिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाव ओनसोलफोर राव माने ओ सानस नियालागै माने जोबोद गाजा गोमजायै रंजानायज जायो बेनि उनावाय जोंहा बे बैसागु मो जानायाव न'नि खाथि खाला गासै जोंनि खाथि खा साला ओनसोलफोराव माने जों मोसानाय जायो आरो बेफोराव जोंहा जा अनसुंथाइ मोनो माने बेफोरखौ उनावहाय जोङो ज जानानै माने मोन रंजाथाइ ल रंजानानै जेनेबा बिबादनि जानाय लोंनाय ओ हुदा खालामनाय जायो आरो
औ औ
बेनो जोंनिसि जायो आरो लोगोसे बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगो जोंनि दंफां लाइफांफोराव माने गोरलै बिलाइ खोरियो नङा ओमबा बेफोरजों जोंहा माने गोसोफोरा जोबोद रं बेजों लोगोसे दाउखौ गाबो बेजों लोगोसे मान्दार बि दिसिना बिबारफोराब माने बारग्लाङो आरो बेफोराव माने जोंनि गोसोआ बांसिन बिदिनो उसि फावो ओ नोंथां मोननि ओनसोलाव बेबायदि मिथिं अ नोंथां बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथबाय अ अ।